हेलौ औ खोनाबाय नोंथां। अ। मा खालामगासिनो नोंथां?
खोनाबाय।
अ नोंथांनिया माने नेदा एसे थाथ' थाथ' जाबाय दङ' माने रायलायनायावहायो।
ओमफ्राय दा बिदिनो जायो बै माबायाव।
औ औ माने नेटआ नेट नाङैनि थाखाय हारसिं हारसिं दानलां गासिनो दं आरो
नोंथाङा मा खालामदों दा?
ओ दङ' ओरैनो जिरायलाबायनानै।
मोनानि ओंखाम ओं
लाहार फाहार खालामाखै नामा?
ओ जोंनाथ' दा जाथ'वाखै। ओ दा जोंना मोना नि ओ जि बा गु रिंगायाव जोंनिया जानाया जायो आरो
गु रिंगा जिबा मिनिटाव।
औ। दाथ' जोंनिया जानायनि लाहार फाहारा जाथ'वाखै नों थांनायालाय।
आंनाबो जाथ'वाखै बिदिनो जायो आंना दाइन रिंगासोआवनो जायो। बारा समलाया।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
आङो दा
उम।
दाथ' आं ओरैनो दं।
औ।
ओ ओमफ्राय नोंथांमोना अ दा कलेजाव हाबोना?
औ हाबो आं।
होमबाथ' नोंसिना जेबो खामानियानो गैया दा फरायनायल' ना?
औ फरायनाय फरायनायानो आरो जोंनिया मेनआ। फरायनाय नङा बादि जेबोआनो जाया।
उम दे। नोंथाङा आ मा मा टाइमाव - फरायो बेनिफ्राय मा मा टाइमाव क्लास जायो एसे फोरमायना होलाय।
आंनि फरायनाया लिमिट गैया जेथिया आं फरायनो गोसो जायोबा आं जेथिया हमनानै ला ओ आं जि ओ जिमानखि हर जाया मानो ओ हर जाबाबो माने आं फरायनायनि आंहा टाइम टेबोल गैया माने। ओमफाय आंनि नि ओ क्लासा जायो बा आंनि ओ थाखो खथायाव हाबनांगौ क्लासा जायो आंना ओ जिनै रिंगानि फ्राय ओ मोनानि ओ ओइट ओ डाइन रिंगासिम जायो आरो।
मोनानि?
औ।
मोनाजासिम जायो। जिनै रिंगानिफ्राय
ओ डाइन रिंगासिम जायो। मालाबा ओ मोनानि गु रिंगा इदिसिम जायो आरो। आरो सम सम आंनिया ओ डिउटि थायो हस्पिटेलाव बेहाय ओ ओ मोनानि डाइन रिंगानिफ्राय ओ फुंनि दाइन रिंगासिम जायो मलाबा।
अ नार्सिं फरायो नामा नोंथाङा?
औ।
उम।
आं दा बि ए सि बे ए सि नार्सिं ला गासिनो दंङ।
अ बबे हस्पिटालाव लायो?
आंङो दा आसा
औ।
उम नोंथाङा बिनिफ्राय न' नआव फैनो सम मोना नामा‍?
न'आव थांनोथ समखौनो मोना होनजायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला आंनि न'आबो थ' गोजान गोजान हान्थि लामा हान्थिनांगौ जायो नालाय आं बुंनाय बायदिबा जोंनि न'सिम थांनो थाखाय ओ जिनै जिनै रिंगानि माने बारा जायो आरो माने सानसे सानसेयानो लानाय जायो टुइन्टिफर हावार्स बा नैजिब्रै घन्टा लायो आरो जोंनि न'सिम थांनो थाखाय बिनि थाखाय आंङो न'आव थांनाया नो बहुद माने बिबां गोबां समालागे आंङो माने ओ बेहाय थानानै न'खौ गोसोखाङो थांनो लुगैयो होनबाबो माने ओ थानांगौ जाहैयो आरो
अ बेयाव नोंथाङा भारा लानासो थायो बिदिब्लाना ना फ्रि दं रुमा
आं भारा थाया थानाया आं हस्टेलाव थायो नोंथां
अ बिदिब्ला होमबा दिना बिदिनो दिना बिदिजों थांङो नोंथांनिया
औ बिदिनो थांङो दिनै माला हर जायो माला ओ फुंबिलि जायो जेबो हमनानै मोना नोंथां मानो होनबा मालाबा मालाबा समावहायो उम थिया जोंङो होम ओ गोदो एल पि स्कुल बा एम इ स्कुलाव थानाय टाइमाव जोंना ओ समा हायो ओ नाइन ओ गु रिंगायाव जोंनि जोंनिया थाखो खथायाव हाबनांगौ जायोमोन जोंना दा समाहाय सोलाय बायना बेनि थाखाय जोंना उन्दुनाय गट गैया जानाय लोंनाय गट गैया बिदि बादि जायो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला ओ जोंनिया जिनै ओ जिनै रिंगानिफ्राय क्लास जाना नै मालाबा ओ दाइन रिंगासिम क्लास जायो आरो जोंनि हस्टेलसिम मोनफैनो था खाय दाइन रिंगा थामजि मिनिट जाहैयो माला मबा बिदिनो ओ सानफ्रामबोनि दिना थाङो आरो। ओमफ्राय फैनानैबो फैनानै फ्रेस जा फैनांगौ जायोबा जोङो ओ दसे सम गावनि ओ माने देहानि थाखाय नों मोजां दसे था फैनांगौ जायो। बिनि उनावहायो उनावहाय ओ माने जानाय लोंनाय बा लाहार फाहार खालामनांगौ जायो। आरो बिनि उनाव आरो गावनि फरायनाय जाबावो। माने मालानि जोङो गोदो ए-हमनानै ला जों गोदो एल पि स्कुल बा एमइ स्कुलाव थानाय टाइमावहाय जोङो ओ गु रिंगायाव क्लास जानायनि उनावहायो ओ ओ मोनानि बा इभ ओ बेलासि समनि जोंनिया जिनै ओ नै रिंगा बा थाम रिंगायाव जोंना सुटि जायोबा गयो स्कुला। ओ जानिया जोंनिया दा अ हमना ला जिनै रिंगानिफ्राय फ्राय ओ मालाबा ओ स सेभ ओ स्नि रिंगा गाहामसिम जायो डाइन रिंगासिम माने लिमिट गैया
औ औ जानाय थानाय नोंथांनियाव माबाफोर उसुबिदा जायो नामा ना जेबो मोनला?
उस उसु बिदायाथ' जायो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंनि हस्टेला जोंनि इउनिभारसिटि बा जोंनि कलेजनि साखाथियाव गैया नालाय गारि मथर थांनायाव जायोबा जोंथ' आइजों माहारिना मालाबा समाव गारि मथर गैयाब्ला जों मा बायदि हान्थिनांगौ आरो मालाबा समावहाय इउनिभारसिटिनि बारा बासाबो फैया। हमनानै ला जों गुवाहा ति बायदि नोगोरावहायो जोङो गामियारि ओनसोलनि बा आइजोफोरा थायोब्ला माब बायदि खस्थ मोनो नोंथाङाबो गमामायै मिथिखायो।
मिथिगौ आंबो थाङो सम सम गुवाहाटियाव। थांनाया माब्लाबा माब्लाबा खामानि जायोब्ला थाङो आंबो।
अ नोंथाङा बेसे बेसेसिम फरायनाय बेसे थाखोसिम फरायनाय?
आङो डिग्रि कमप्लिट खालामनानै बेनो थानाय जाबाय।
अ मा मेजर लानायमोन नोंथाङा?
मेजराथ एम एल खौनो लादोंमोन लानाया।
औ। होमबाथ' नोंथांनिसिम ओ गोबां नलेज दं एम आइल आयदायाव।
ए नलेजआथ' बिदिनोसै।
औ।
ओरैनो दा बिजिनेसाव ओरैनो बिजिनेस मावो आरो। रांखान्थि आरजि माब्लाबा माब्लाबा इन्टारभिउ जायोब्ला इन्टारभिउ होयो।
ओ। गावनि जिउ खुंनाय राहाखौथ' मोनसे नङा मोनसे मावनांगौ जायो नालाय।
औ औ मोनसे मोनसे नङा मोनसे लामा दिहुनना लानांगौ जायो।
औ नोंथां।
ओमफ्राय दा लाय दा
सारियथ' माहोन्दो नोंथां?
औ थासारियाथ' गुवाहाटि बायदि नोगोरावहायो ओ बिफां लाइफांनि ओ बिबाङा बहुद माने बांसिनानो खम जायो नालाय ओ हमनानै ला ओ गामि नोगोरफोरावहायो नफोराबो गाहाय गुहा जायो बा बिफां-लाइफ फांनि अनजिमाया गोबां बि बांनि जानायनि थाखाय ओ बा बार बारो।
उम।
आरो ज
औ। औ।